हेल' औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
उम औ खोनादों। मा खालामदों नोंथाङालाय?
नै जिराय गासि- दं नोंथां बायजोआवनो।
हा
बायजोआवनो जिरायगासिनो दं नोंथां। नोंथा नोंथाङालाय?
औ आंबो नै खोनादों ना?
औ खोनादों दे
अ अ नोंथाङा नोंथाङा फ्रि नामा? अ अ नोंथांजों फ्रिबा आं मोनसे बाथ्रा सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ दे बुंलाय?
मा बाथ्रामोन बेयो?
ओ नोंथां आङो दा नोंथांजों सावरायनो सानदोंनाय आयदायानो जाहैबाय जे बर'फ्रा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ ओ गोबां बिदिनो आइजें आयला बाहायो नङा होमबा?
औ अ अ
जेराव माने संनाय खावनायाव आबाद मावनायाव बिदिनो गुबुन गुबुन म आरो दा नोंथाङा? ओ बर'फ्रा जे औवाखौ मा मायाव बाहायो ना फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां एसे आं फोरमायना होनि नोंथांनो।
औ
आं जिखिनि साननानै मोनो बेखौ आं नोंथांनो एसे फारिहाय खोथालांनोसै। औवा होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ खागौ होनबा नङा होमब्ला? औवाया जोंहा गोबां जातनि औवा वा दं। जेरै फुल खा औवा बिजलि औवा माखाल औवा जावथि औवा बिदिनो गोबां रोखोमनि औवा दं आरो जोंहा औवा जों जेरै जोङो औवाजों जों गोबां रोखोमनि जि जिनिस बानायनानै जोङो बाहायनाय जायो माने हेबनानै बायदिसिना रोखोमनि जिनिस हेबनानै जों बाहायनाय जायो जेरै जों मेगं खादा मेगं खिरखा बेफोरबायदिनो उम गोदो गोदायफ्राव जोङो फार फासि बेफोरबायदिनो गोबां हेबनानै जोङो हेबनायखौ जों नुनो मोनदों माने गोदो।
गोबां हेबनानै माने खामानियाव बाहायो माने वाखौ जोंनि आरो औवा होनबाथाय जोंनियाथ' न' बां लुनायाव जोंनो गोदो औवायानो जोंना मेन बुस्थुमोन माने न' लुनायनि थाखाय जोंनो औवाखौ जोंनो नांथारगौ माने गोदो गोदायो। गोदोनि समाव जोंनो औवा गैब्लाथाय जोङो जेबोआनो गैया माने औवाखौ जोंनो नांगौ जोंनो गोनांथिथार बुस्थुमोन माने बे औवाया जोंनि थाखाय।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौं नंगौ नंगौ
औ दा जों औवानि जोङो बाहायनाय जों जोङो बेखौ औवाखो जों नेगारनो हायै सोमोन्दो दं माने जोंनि जोंजों बे औवाया जेरै जों जोङो जोंनि बाहायनाय जिनिसफोरा जेरै जोङो ना गुरनायाव जों बाहायनाय जेखाइ सेन सानायनि थाखाय जेखाइजों जों खाथि जिरनानै मो इयाव बुहुत मेहेनत नांगौ जेखाइ हेबनो था थेवबो बुहुद मेहेनोत नांगौ। खाथि खाथि जि ओ जिरनाय बेयाव खानाय आरो जे खाइ खबाइ बिदिसिना आरो सेनफोर दं, खखा दं।
नंग'।
नङा होमबा नोंथां? जोंनिया बया माने जोबोर गोनांथारमोन। दानि दिनाव माने औवाया एसे मान माने ओ माबा गैला जालांबाय माने आजिखालि माने प्लास्टिकनि बुस्थु ओंखारदों ना नङा होमब्ला? ओइ मैगं खादाया हक खिरखा हक बेफोर माने गोदो औवाजों हेबनानै फानोमोन। माने नङा होमब्ला? सुबुंफोरा बे खौनो जों नि सु बुंफोरा बेखौनो हेबनानै फाननानै गोबां बिदिनो खायसे मानसिफोरा न'खर न'खर सालिनानै न'खर सालायोमोन माने। बेफोरखौ हेबनानैनो आइ जें आइलाफोरखौ आरो जोंनो आरो बे हुवा जोंनो बानायनाय मेन बुस्थु जोंनो नांथारगौ। दाला आरो सान्द्रि नंगौना नोंथां जायखौ जोङो माइ जावनो थाखाय जोंनो दालाखौ नांथारगौ नोङा होमब्ला नोंथां? बेफोर जाहैबाय जोंनो जोबोर गोनांथार बुस्थु माने बेफोर बुस्थुखौ जोङो औवाजोंनो बानायनानै जोङो बाहायोमोन माने। दाबो बाहायो बे दाला सान्द्रि सान्द्रिखौ जाहैबाय बेखौ सालिनो हानाय माने माइरं माइ बेफोरबायदि बानायोमोन आरो आरो माइस सालिनि थाखाय जोङो आरो सानदां गोनां नोङा होमब्ला सानदांगा होनब्ला नोंथाङा बुजि मोनो ना मोना?
बुजियो बुजियो बुजियो नोंथां बुजियो। जेरै मारा होनायाव माइ गुग्लाखौ जावनो थाखाय नङा होमबा?
मारा होनायाव माइ गुग्लाफोरखौ सालि नि थाखाय औ जोंना आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि बुस्तु जों औवाजोंनो बानायो। जेरै होनबाथाय जों मारा खायनो थाखाय जोंनो नांगौ हुखेनि गोनांथि नांगौ नोङा होमब्ला? आरो जोनो हालौवनाय फोरावबो जोंनो नांगौ हालौनायाव जों मोसौ दुमनो थाखाय बे मोसौनो जंगाल ओइ मा होनो इखौ आरो मै बानायनाय औ बेफोर जाबाय जोंनि उम आरो जों मो सौ बुनो थाखाय इखौ मोनसे लौरु नोङा होमब्ला बेखौथ' बु मोननो लौरु होनबाथाय नोंथाङा बुजि मोनदों ना
आं मोजां बुजियाखै नोंथां बेखौ
मोसौ बुग्रा लावथि लौरु होनो जोंनि खिजा नोंनिखि औ बेखौबो जोंनो गोनांथार
नांगौ
आथिखालिनि दिनाव माने गोदो जेरै बेफोरबायदि बुस्थुखौ हेबनानै खायसे मानसिफोरा माने गोबां मानसिफोरानो न'खर सालायोमोन माने बेफोरखौ हेबनानै फाननानै औवानिफ्राय हेबनानै
गोदो आरो सियारबो बानायनाय नुयोमोन गोदो
औ नंगौ नथां नंगौ नंगौ
सियार जग्रा सियारबो माने दा दा नै गोदान मुगायाव दा नै प्लास्टिकनि बुस्थु ओंखारनानै बैफोर बुस्थुआ माने बाहायनायफोरा माने अलप खमै लांबाय माने
नगौ नोंथां
खिरखाफोरखौ जोङो औ
औ
औ
बेफोरखौ खम दामावनो मोनो नालाय औवानिखौ बारा
औ
एसे मोजां आरो बे दाम बेयाव बानायनायाव एसे नांगौ नालाय खस्थ' जायो नालाय
नंगौ नथां नगौ नंगौ
बेखायनो दानिया बारा औवानिखौ माबा बांला आरो
नंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
फोरमायनो सानदों आरो जोंहा औवानि सायावनो सोनारनाय नङा होमबा जोङो
औ
माने जोङो बर' हिसाबै औवानि सायावनो सोनारनानै थानाय आरो जोंङ औवाखौ गोबांथार जिउआव नांगौ जानाय संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बुस्थुफोरखौ जोङो बेजोंनो बानायनानै लाबोदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
जोङो मैहुर खालामनो होननाय नोंथाङानो फोरमायखाबाय जे जोंहा ना हमनो थाखाय बिदिनो सेन जेखाइ खबाइ नङा होमबा औ खाखि सेनबुदां गोबां रोखोमनि जोङो बानायना लायो आरो बेबायदिनो जोंहा संनाय खावनायाव जेरैहाय मा होनो खादौ माबा ओ दालि खाथा बिदि बिदिनो जोंहा माबा मा होनोमोनलाय बे आबाय जांगि खेरखा नङा होमबा। बेदिनो संग्रा सान्दागा आरो बेबायदिनो जोंहा ओ आबादाव जेरै खादा, हासिनि ओ रयना, हुकेन माइ रोगानो थाखाय जोंहा बावखा, खिलाबारि नङा होमबा
औ नंगौ आरो हासि फिमि नि थाखाय हासिबाथ' आरो जोङो नांगौथार बुस्थु नङाब्ला सेबनाया बेफोर जायो उवाजोंनो बानायनाय जायो
औ आरो जोंहा मोनसे गोनांथार औवानि बानायनाय मुवायानो जाहैबाय जोंहा सिफुं नङा होमबा
औ दामग्राया
औ सिफुं सिफुङा जों आं जायखौ जोङो हारिनि हारिमुखौ जोङो बेजों सिनायथि होनो हायो नङा होमबा जेराव जोंनि आर'ज मेथाइ जेराव जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायफोरा बे सिफुंजोंनो जायो नङा होमबा सिफुंनि देंखोआ जोंनिया गोबां ओ गोनांथार बेबायदिनो जोङो सिफुंनि अनगायैबो हरखा नङा होमबा
औ नंगौ
औ थरखा बिदिनो गंगोना
उम उम
बेबायदिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो कफ्रि हबा दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो अखा फाननायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो कफ्रिबो बानायना लायो
औ नंगौ नोंथां। नोंगौ
ओ बिदिबा नोंथां जों दोन्थ'नोसै नामा सावरायनायखौ जोंहा सम जाबाय
औ जाबाय दे नोंथां होमब्ला
औ दे दे औ गोजोननाय थाबाय